हेलौ खोना दोंना? औ खोनादों औ।
औ।
खोना
दे बिदिब्ला जों औ खोनादों नोंथां। दे बिदिब्ला जों बर'फ्रा मा मा सोर मा मा मावनानै जायो बिनि सोमोन्दै रायलायनो
औ राय्लाय जागोन
दे जोंनि बरफ्रा गोबां खेथियाव नांथाबना थायो आरो मा मा राहा लामा लायो जों बिनि खोथा सावरायनि जे गोदोनिफ्राय ओमफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा खदाल रुवा सेखा बेफोरजों खामानि मावबोयो आरो बिथांमोना जि बारि बागानाव दंफां लाइफां गायनानै बिनि फिथाइफोरखौ फाननानै मावनानै जायो आरो गुबुन दानि जुगाव बायदि गारिफोरबो सालायनानै जायो सोरबाया हाजिरा हुजिरा मावनानै जायो
औ
बेबायदिनो गोबांथार जोंनि थाखाय लामा दंङ मावना जानायनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा गुबुननि सिङाव थानानै दासिमबो जायाखै आरो बेबायदिनो मावनानै जाबोबाय थागोन नोंथांङाबो बे बरफ फ्रा मा मा मावना जायो बिनि सोमोन्दै गुसुं खोन्थानो हागोन नामा आंनोबो फोरमायनो
नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो जोंङो बर'फोर जानानै बेबायदिनो जोंङो गोबां आबाद माव नांथाबनानै थायो बेबायदि बिदिनो नुनो मोनो गोबां बेबायदिनो बेबायदिनो जुखामनि खेथि मावो आरो बेबायदिनो फानलु खेथि खालामो आरो ओ टमेट' खेथि खालामो बेबायदिनो गोबां जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो आबादाव नांथाबनानै थानो थानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो
औ
गोलोमदै बोहैहोनानै बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो माउन माउनानै बेबाय बेबायदिनो फाननानै थाइसे थाइनै रां खामायनानै बेबायदिनो न'खरफोरखौ खुंलांनाय नुनो मोनदों बेबायदि ओ दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो गोबां दुब्लिफोराव ज' ज' थांनाय बेबायदिनो आलि दामदों आलि
औ
बिदिनो हाल एवदों खोथिया फोदों ओ बेबायदिनो माइ गायदों आरो बेबायदियैनो जानाय आदारफोर आरो बर' आइजोफ्राबो बेबायदिनो ज' ज'यै बेबायदिनो माइ गायनानै बेबायदिनो थाइसे थाइनै सानसे बेबायदिनो हाजिर मोनो न'खर खुंनायावहाय हेफाजाब खालामनो हा गथ'फोरनायाव बेबायदिनो थायसे थायनै हौवाजों सहाय खालामफानो हादों बेबायदिनो मावनानै आरो गोबां थार बेबा बेबायदिनो खेथि दंबावो मावबोयो बेबायदिनो धुमुस दुमुस खेथियावबो दायो खालामनाय नुदों जोंनि बरफोराव बेबायदिनो सिगाङाव बेबायदिनो हालेवग्रोना नै हालौनानै लानानै आरो बेबायदि बिदिनो लर बोनानै जावनानै आरो बेबायदिनो बिनि सायाव आरो प्लास थिगब नानै प्लास्टिकनि स सायाव उनाव बेबाय बिदिनो प्लास्टिकखौ थख थख बेबायदिनो हासिनानै आरो फुलि जागोनानै आरो बे फुलिया जेब्ला बेरो एसे देरहङो आरो बे समावहाय फुलिफोरखौहाय गायसिगोन गायनानै आरो जेब्ला बेबायदिनो देरहाङो बेबायदिनो गोबांथार भिटामिनफोर बेबायदिनो मुलिफोर बाहायनानै बेबायदिनो जोथो लाबोयो जोंनि बर बरफोरा बेबायदिनो आरो उनावहाय देरबा बेबायदिनो खासिगोन फानसिगोन बेजोंबो रोंखाम जोंनि बरनि आबादनि सोमोन्दै मा मिथिबावो फोरमायनो हागोन।
जोंनि बरफ्रा गोबांथार खेथिफोर मावो आरो सेथियावनो बुङोबा जों माइखो नुनो मोनो माइआ जोंनि थाखाय गोदो आबौ आबैनिफ्राय फैखानाय बे माइ खौ गायोब्ला जोंङो गोबां खस्थबो खामनो गोनां जायो आरो मावनो गोनां जायो। बे माइखौ मावोब्ला जोङो जागायजेननायनिफ्राय लानानै जि खोथिया फोनाय माइ गायनाय होन्दों नोंथां बुंनाया गासि बेबो सैथो
औ।
बेदिनो लोगो बेखो मोननो थाखायबा मावनांगौ जेरै गायजेननायनि खामानि मावनाङो जेरै खोथिया होनांगौ मा गायनांगौ आलि खोनांगौ आरो बिबार बारनोसै मुलि सारदो आरो हादो। बेबायदिनो बायदिसिना खामानि माइनि माइया आरो बेखौनो जोङो बोसोरसे माइनि जानायनि थाखाय बुथुमनो हायो।
औ औ।
जोङो गोबांथार खेथिफोर मावबावो बर'फ्रा।जेरै नोंथाङा बुंलांनाय टमेट बायदिसिना बेजोंनो लोगोसे दा सोलिबाय थानाय दा दैलां बोथोराव सोलिनाय माइ गायनाय
औ।
थाइबें आरो फानलु बायदि रोखोमनि जोंनि खेथि खामनायखौ जों नुनो मोनो। बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन दंबावो ज' ज'यै मावनाय खामानिफोरबो दङ'।
नोंथाङा आरो बुंनो हाबावोबा आंनो सावरायजाबावगोन।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो बेबायदिनो जोङो गोबांथार खिथि खालामो बेबायदिनो जोङो मेसिङावबो बेबायदिनो मुला
औ
बेबायदिनो फोनानै जानो मोनो बिदिनो मुलाफोरखौ जोङो बेबायदिनो
बेगर बायनानै लाबोनो हालौ हालेवखांनायनि उनाव बेबायदिनो जाखां लोंखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो बेगरफोर फोनाय जायो होनोनायनि उनाव आरो उनाव बेरनानै बेरखांनायनि उनाव एसे देरबा जोङो फुनानै बेबायदिनो मुथा खानानै फाननो हायो बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो बोथोराव बेबायदिनो मोनजायो। आरो जोङो आलु- आलुखौबो बेबायदिनो जों मावनानै जानो हायो जोंनि बर'फ्रा गोबांटार गायनाय नुनो मोनो आरो गायनानै फाननोबो हायो। बेबायदिनो न'आवबो मोनजायो बेबायदिनो आलु खेथि जों बेबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनाय मोजाङै हाल- हालेवनानै लानानै बेबायदिनो मोजाङै हाखौ फोमोननानै बेबायदिनो लर बनायनानै आरो आलुखौबो बेबायदिनो हाखावनानै जोङो बेबायदिनो गायनाय जायो आरो बेबायदिनो मास मोननैसोनि उनाव जोङो बेबायदिनो बुरनानैहाय आलु बेदर मोननाय जायो। बेफोरखौबो जोंनो ब जोंनि बर'फ्रा गोबांथार बेबायदिनो आलु गायनानैबो जानो हायो आरो बेबायदि बिदिनो गोबांथार दङ नो गैयै औ
नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो थो आरो नंथारगौ जोङो नोंथांजों रायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि तपिकखौ जों एसेयावनो
औ औ गोजोनथों